नोंथां औ नोंथां ओ आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो जे माखासे जोंनि थांना थानायाव जोङो माखासे आखाइनि हाबाफोर मावो नङा होमबा नोंथां? जेरै औवाखौ लानानै बा दंफां-लाइफांफोरखौ लानानै दा बैफोर माखासे जोंनि आखाइनि हाबाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन
औ
ओ दा जोंनाहाय आखाइनि हाबा होननानै बुङोब्ला जे जोङो आखाइनि मावथायनि गेजेरजों जे जायखि जाया खामानियाव सोलिनाय मुवा-बेसाद दिहुननाय बा बाहायजाथाव ओ मुवा-बेसाद दिहुननायखौनो जोङो ओ जेनाखि आखाइनि हाबा होननानै बुंनाय जायो दा बेयो ओ गोबां मुवा-बेसाद जेरै आय जें-आइला ओ बा माखा चेयार, थेबोल मुवा बेसादफोर बेफोर जानो हागौ दा बे दा जोङो औवा आङो गिबियाव औवाजों मा मा मुवा बेसाद बानायो ओ बेनि सोमोन्दै नोंथांनि सिगाङाव फोरमाय नानै होसै आ जे जोङो औवानि गेजेरजों जोङो ओ बायदि रोखोम जेरै ना हमनायाव बाहाय जानाय ओ जेखाइ खबायाइ खखा सेन ओ बेफोरखौ ओ जोङो बानायनाय नुनो मोनो दा बैफोरखौ खौ जेनोखि ना हमनायाव बाहायजाथाव ओ खालामनो थाखाय जे दिहुनगिरि बा बानायगिरिया बेखौ ओ गावनि आदबजों बानायनानै दिहुननाय जायो दा आङो बै बानायनाय आदबनि ओ सोमोन्दै एसे बुंनानै होनायसै ओ होनोसै दा जोङो नैबे ओ जेनाखि औवानि आइजें आइला जेखाइ खबाइखौ ह हेबनो थाखाय जोङो गिबियावनो औवाखौ दानग्रोनानै लानांगोन दा औवाखौ दानग्रोनानै जोङो ओ जों जखा सुनानै लानांगोन जे जोंनाहाय बेसेबां गोलाव खाथि नांगौ जोङो जेखायखौ बेसेबां गिदिर खालामगोन ओ बिनि जखा लानानै जोङो औवाखौ हासनांगौ दा बेबायदिनो औवाखौ हास'नानै लानानै जोङो औवाखौ ओ फिसा फिसा ओ सिनफ्लेनानै लानांगौ आरो बेनि उनावहाय ओ जोङो फिसा फिसा खाथि जिरनांगौ मोजाङै दा बेफोर खाथिखौ जिरखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ गावजों गाव हेबजाबनांगौ आरो बेबायदिनो जेखाइ बानायनो थाखायहाय जोङो जेखाइनि जेनाखि हमग्रा खुन्दि बेफोरखौ जोङो एक्सट्रायै बानायनांगौ आरो खिथुखौबो जोङो एक्सट्रायै हेबनानै बानायनांगौ जायो बेबायदिनो ओ जोङो गावब गाव आदबजों बे जेखायखौ ओ बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसे खबायाबो बेबायदिनो ओ औवाखौ जोङो हेबनानै ओ फार्स्टावहाय सारिखना हेबग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय लासै लासै हेबखोलांनानै बेखौ जेखाइनि महराव हेबलांनाय जायो उम दा बेखौ ओ गावबागाव गुबुन गुबुन आदब ओ सोलोंनायनि गेजेरजों बेखौ ओ सुबुं फोरा ओ बानायनानै जेखुनु बेखौ ओ दिहुननाय जायो बा फालांगिनि महराव बेखौ दिहुननानै गोबां सुबुंफोरानो आथिखालाव जोङो रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो बा खोनानो मोनो जे आथिखालाव जोङो औवानि ओ जेखाय गंसे बायोब्ला जे जेनाखि थामजौनिफ्राय बाजौसिम लायो बेबायदिनो खबाइफोराबो ओ सेजौ बाजिनिफ्राय नैजौसिम बिसिम लानायखौ जोङो ओ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो औवानि आइजें आयला बानायनो रोङोब्ला जोङो गोबां ओ राङारि मुलाम्फाबो जायो दा बेजों लोगोसेनो जोंहा दैज ओ दैज्लांनि सम दायो जोङो अखानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो औवानिफ्राय नो बानायजानाय आइजें जे खफ्रि बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो हेबनो हायो ओ ओ बेवहाय खालि प्लास्टिकल' होदेरनांगौ जायो जे जोङो औवाफोरखौ खाथि जिरनानै हेबग्रोनानै लानांगौ बेनि उनावहाय बेनि सायावहाय ओ आरो प्लास्टिक होनानै लानांगौ ओ बेबायदिनो जोङो खफ्रिखौ ओ हेबो आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ बिनि अनगायैबो जे दंफांजों बानायजानाय मुवा बेसाद ओ जायखौहाय जोङो मि मिस्थ्रि होननानै बुंनाय जायो दा बै मिस्थ्रिफोरा जे दंफांजों ओ बानायजानाय गासै मुवा जेरै फालें ओ टेबोल बेन्स देक्स बेफोरखौ जे बिसोरो ओ जेनाखि दंफां बेफोरनिफ्राय बानायनाय जायो ओ दा बैसोरो बिसोरो गिबियावनो ओ दंफांखौ ओ हाग्रोनानै लानाय जायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दंफांजों गुबुन गुबुन ओ बेसादफोरखौ बिसोरो बानायो आरो दंफां नायो दंफां बैसोरनि जेनाखि दामाबो ओ बे दंफांजों लानाय जायो ओ ओ बिसोरो जेनाखि ओ ओ गावसोरनि आदब एबा खायदाजों ओ जेनाखि बैफोर जेनाखि ओ मुवा बेसाद दिहुननाय बेखौ दिहुननानै लायो ओ दा ओ जोंनाहाय जेनाखि दंफां आरो औवा ओ बे बे मोननै जिनिसा जोंनि जेनाखि थांनानै थानायनि ओ गुदि नांगौ जोङो जेनाखि ओ मानसिया थानो थाखाय गिबियावनो न' नांग्रोगौ जायो बै न'खौ ओ बानायनायाव दंफां आरो औवा गैयाब्ला ओ बेयो माब्लाबाबो जाया ओ जोङो जेनाखि ओ न'खौ लुयोब्ला समावथ जोङो औवानिनो फ्राय औवाखौ खौ बाहायनानैनो लुयोमोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि समावहाय जे थुरिनि न'सो बानायनाय जादों जायोमोन दा बे समावहाय जोङो गासैबो ओ ओ गासैबो जेनाखि ओ इन्जुरानो होन बा खुन्थियानो होन गासैयावबो जोङो औवाखौनो बानायनाय जायोमोन ओ दा ओ बेबायदि औवाखौ बाहायनानैनो न' लुनानै थुरि होनानै थायोमोन ओ नाथाय आथिखालाव दा जौगाबोनायजों लोगोसे दा दख सिमेन्टनि न'फोर लुनो हमबाय सुबुंफोरा आरो बेयावबो जेनाखि ओ दंफां बा खोरखि बानायनो थाखाय जोङो दंफांनि गोनां गोनांथि जायो थिं देगथाबनोबो जोङो दंफां दोग्रोनांगौ जायो ओ बिनि गोजौआवसो जोङो जेनाखि ओ थिंखौ देगथाबनो हानाय जायो ओ बेबायदिनो ओ जेनाखि ओ दंफां बा ओ औवानि आइजें आइला बेफोरबायदि हेबनानै ओ गोबां सुबुं माहारियानो गाव गावनि जिउखौ सुंथानानै थानायखौ नुनो मोनो मानोना बियो मोनसे फालांगिनि मोजां बाहागो ओ जायफोरानो ओ औवानि आइजें आरो ओ दंफांजों बानायजानाय मुवा बेसादनि गियान रों गौथि थायो ओ बिसोरो जिउआव माब्लाबाबो आन्दाया बिसोरो गावनि जेनाखि ओ ओ गावनि आथिङाव गावनो गसंनो हानाय जायो आरो बेफोरबायदि मुवा बेसाद बानायनानै दा नोंथाङाबो ओ जेनाखि बेफोरजों बानायजानाय मुवा बेसादनि सोमोन्दै ओ माबोरै बानायो माबोरै बाहायो बेफोरखौ बेनि सोमोन्दै बुंलादों नोंथां
औ नोंथां थारैनो जोङो बेबायदिनो आखाइनि हाबा खौ जोंनो जोबोद नांगौ बा गोनांथार जोङो बेनि गेजेरजों जोंनि नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ माखासे बानायनानै लानो हायो नङा हबा नोंथां दा बिनि गेजेरावनो नोंथाङानो फोरमायनाय बायदि आंबो औवाजों बानायनाय माखासे जोंनि आखाइनि हाबाफोरनि सोमोन्दै फोरमनायसै जे जोंहा औवाया मोनसे नोलो हालिनो लाइफां बियो नुनायाव गोजौ आरो बिनि गाबा गोथां आरो बिलाइफोराबो गोथां जायो आरो बेबायदिनो बे बिलाइफोरखौ जोङो लिकस सेरा साजायथियाव मोननाय जायो दा बेबायदिनो जोंहा औवानि बानजानाया जोंहा गोबांथार जेरैहाय जोङो औवानिफ्राय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो थैनाय ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिम आरो बेबायदिनो माखासे आबाद बा हाबा हुखाफोराव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनदों दा जोनोमाव जोङो औवाखौ माबोरै बाहायो होननानै बुङोबा जे जोनोम जागोदान गथ'नि उथुमाय हासनाय बेयाव जोङो गोदो गोदाय औवाजों हासनाय हासयोमोन होननानै मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो जोनोम जा गोदान गथ'खौ जोङो संग्रायफोराव जोङो दोननाय जायो जेरै जोङो बे संग्रायखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो बै संग्रायखौनो जोंहा बाहायबावो जे जोंनि माखासे ओ माइरं जावनाय बा माखासे बावहोनाय खान्थिजों जोङो जावनाय बेयावबो जोङो माइ ओ माइ बा माइरं जावनो बा माखासे आबादफोरखौ जावनो थाखाय जोङो संग्रायखौ बाहायनाय जायो आरो सान्द्रिखौबो बेबायदिनो औवाजों बानायनाय जायो। दा संग्राय सान्द्रि होननानै बुङोबा बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे आगजु बेखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो दा गिबियाव जोङो औवाखौ दाननानै लाखांनानै फिसा फिसा खाथिसिन बा गोबा गोबा खाथि सैनानै लानाय जायो। दा बेखौ नांगौ जखानि बा नांगौ महराव जोङो हेबनाय जायो आरो दा बेबायदिनो सग्रा सान्दिखौ जोङो दिहुननाय जायो दा बेफोरनि बेफोरखौ जोङो बेफार फालांगि हिसाबैबो जोङो मावनो हायो जे गुबुन जे बानायनाय बेखौ जोङो बायस'हैनानै हाथाय बाजारफोराव बा गामिफोराव दैबायायनानै फाननाय बेखौबो जोङो खालामनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो आरोबाव जोङो औवाजों बानायनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो मख'नो हाबावो जे जोंहा जोंनि संनाय खावनायाव बाहायनाय जे जोङो ओंखाम संनायाव जोङो ओ खादौ बाहायनाय जायो दा ओंखामफोरखौ एरखावनो थाखाय आरो बि जों लोगोसे जोङो दालि खाथा बा सागं होननानै बुंनाय जायो जोङो। दालि जहल बा आलु बा सबाय गुबुन गुबुन माखासे जोङो बेबायदिनो साग्लिनानै जानो गोनां जायोबा जोङो संनायाव जोङो दालि खाथा बाहायनाय जायो बेखौ साग्लियोबा जोङो ओ माखासे जोंनि ओंख्रिफोरखौ मोजाङै गबेलेहोनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे आगजुफोरनि सोमोन्दैबो जोंनो मख'नो हाबावो जे जोङो गोदो गोदाय जे संसार जाबोनायनि दिनैसिमहालागै माखासे न' लुनाय जोङो बेयावबो औवाखौ बाहायनाय जायो जेरै उखुम होनाय आरो बेबायदिनो जोङो बेरा होनाय जोङो बेफोरखौबो नुनो मोनो। दा बेबायदिनो आरोबाव जोङो औवानि बाहायनाय होननानै बुंबावोबाथ' जोंहा गोबांथार दङ आबादनि बिथिङावबो जोङो बेबायदिनो आबाद मावनो थाखाय जोङो एवनायाव जोङो जुंगाल बाहायोना। दा बैफोर जुंगालफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो आरो। मोसौ होनो थाखाय लावथि बेखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनो हायो। आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे
जोंनि हुकेन ना आबादनि बेलायाव बेखौबो जोङो आरो बेजों लोगोसे जोङो खदाल दोनाय नांगोलफोर दोनाय दा बेफोरबायदि खिला दोनाय ना बेफोरावबो जोङो औवाखौनो ब बाहायनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोंहा गोबांथार माखासे आगजुफोर दंबावो। जोंहा ना हमग्रा ना ना हमग्रा आगजुफोर जेरै सेन ख'खा जेखाइ बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो दा जेरैहाय जोङो जेखाइ खबाइ होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि मोनसे मख'जाथाव बा मिथिसार जानाय जोंहा मोनसे बर'नि ना हमग्रा आगजु बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो। आरो खखा जोङो खखा होननानै बुङोब्ला औवानिफ्राय बानायनाय जायो दा बेबो मोनसे ना हमग्रा बेखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोबा जोङो खखाखौ गिबियाव जोङो औवाखौ ओ मोजाङै हास'नानै लानानै बिनि फारसे खर'खौ दानग्लिनानै जोङो बेखौ मोजाङै हेबनाय जायो फारसेथिं आरो जोङो बेबायदिनो गान्थि गोनाङै लाखिनाय जायो बेबायदिनो जोङो बेखौ आलिफोराव बा आलि बा दै दैमाफोरखौ जोङो थेनानै। बा दैसाफोरखौ जोङो बा जाम्फैफोरखौ जोङो थेनानै। बेबायदिनो खखाखौ सानाय जायो बेजों लोगोसे जोङो सेन आरो बेबादिनो फल' बेफोरबादि माखासे माखासे ना हमग्रा आगजुफोरखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो। थां दा बेनोसै नोंथां आंनि नोंथांनिसिम माखासे औवानि बाहायथि बा औवानि जोंनि औवाया जोंनो माबायदि बानजायो ना बेनि सोमोन्दै फोरमायनाय नोंथां गोजोन्नाय थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै खोब मोजां मोनदों।